हेल'?
खोनादोंना?
औ औ हेल'
अ फैबोला दायो जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै।
औ औ।
अ थ' जोङो होमब्ला ना हमनायनि सायावनो सावराय सावरायनोसै होनबा ना नोंथां?
औ औ।
अ ओहोम अ ना आं आं बुंग्रोनोसै नोंथांनियाव जोंनिथिंजाय मा? माबायसाहै ना हमनाय जायो माबाय साहै बिदि बर'फोरा ना हमनानै माबायसा माबायसा खालामो आरो। बिदिनो मा मा जोंनिथिं ना मोननो हायो बिदिखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि
औ।
अ ना हमनाय बुङोब्लाथ' जोंनि आजौ बर'फोरा आरो गोबां गोबां रोखोमनि हारि रिफोरबो बेयाव गोग्लैफायो थ' ना हमनाय होनोब्लाथ' जोंनि आजौ आजैफोरनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो ना हमनाया जेरै दैखराव हमो एबा मोनसे बिलोआव एबा मोनसे दैसायाव एबा मोनसे दंग बिदिनो ना हमो आरो जोंनिथिंहाय थ' बांसिनानो फो फोथार फोथार नागिरनानै नाखौहाय हमो आरो बिदिनो फुख्रि बिलोफोरावबो हमो आरो बिदिनो दैसाफोरावबो बो हमो आरो ना थ' जोंनि बर' माहारिनि ना ना हमनायनि जेनेबा आयजें बेफोरो जाबाय खबाइ जेखाय जेखाय बिदिनो गोबां रोखोमनि दोङो आरो जोंनि सिख्लाफोर हिनजावफोर एबा आयजोफोर बिसोरो बे जेखाइजोंनो नाखौ गुरो आरो ओमफ्रायथ' साहाब साहाबनानै दोननो थाखाय नाखौहाय साहाबनानै दोननो थाखाय दुब्लि एबा दंगफोराव साहाबनानै दोननो थाखाय जोङो सेन खखा बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो
खौ बाहायनाय जायो आरो औ
औ औ थ' अब्ला जोंनिथिं मा मा नाखौ मोननो हायो आं ना ओ बेफोरो ना नाफोरखौ मोननो हाया आं बेछफोरखौ नोंथांनो फोरमायना होनि थ' जोंनिथिंहाय गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो जेरै ना फिथिख्रि, नास्राय, मागुर, खुसिया बामि, थुरि, गोबां रोखोमनि दं आरो बुंस'नाय थ' बेफोरखौ हमना बेफोरखौ खायसेया दैसायावहाय हमनानै गाव गाय न'आव लांनानै जायो एबा बेखौहाय फोराननानैबो दोनो एबा खायसेया बेखौ बाजाराव हाथाय बाजारफोराव लांनानै बेखौ फालांगि खालामहैयो एबा खायसेया फोराननानै दोनो ओमफ्राय खायसेया एखौ नाफामबन बनायनानै दोनो आरो ना थ' बिदिनो गोबां मानसिफोरानो बिदि खालामो जे नाखौ हमनानै जायो एबा खायसेया बिदिनो फियो होमब्रा फख्रि फख्रियावबो मान फख्रियावबो मानसिफोरखौ गोबां नुनाय नुदों जे ना फिनाय बेफोरखौ अ जोंनिथिं बिदिनोसै आरो ना हमनाय आरो बिदि बिदिनो माबाफोराथ' नोंथांमोननिथिंलाय माबोरै? मा मा नाखौहाय मोननो हायो? खोनादों ना? हेलौ खोनायाखै नामा हेलौ? खोनादों खोनादों!
औ औ
उम अ थ' नोंथांमोननिथिं माबायसाहायो बिदि नाफोरखौ खुंनाय जायो?
औ जोंनिजोंहाय
औ
हेल'
औ खोनादों खोनादों नोंथां
औ औ औ औ हा हा
खोनागासिनो आङो खोनागासिनो अ खोनासिनांगोन नोंथाङा बुंहरनो हागोन
औ दे दायो जोंनिजोंहाय मा मा ना मोननाय जायो आरो बोरै ओ माने मा आयदाजों माने बोरै नाखौ हमनाय जायो बेखौ बिनि बागै एसे बुंनाय आदा दा जोंनिजोंहाय बांसिन नुयो माने बांसिन नुयो मानसिफ्रा जेब्ला ओ ट्रेक्टर ट्रेक्टरजों हालेवो बिदिनो दुब्लिफोराव हालेवो अब्ला मानसिफोरा ज' ज'यैनो ना हमनो थाङो आरो गोदोनि दिन ओ समाव जेब्ला मोसौ अब्ला मानसिफ्रा खबायाइ जेखाइ बिदिनो खादा लानानै थाङोमोन आरो ओमफ्राय मानसिफोरा बे जेनोखि दंग' नङाब्ला बिदिनो दै बोहैग्रा लामाफोराव जेखाइजों गुरो आरो माने ना गुरो ओमफ्राय बिदिनो जोंनिजोंहाय बिदिनो हमनाय जायो आरो नाखौ दा गोदान जुगाव दा माने बे टेक्न'लजि एबा बिदिनो जिखुनु मुलि माबा माबि बाहायनायजों जेनाखि जोङो बे माइ जेब्ला माइआ देरो अब्ला जोङो मुलि सारो माइयाव बिदिनो हाग्रा थैनायनि एम्फौ थैनायनि बिदि सारो बिनिखायनो दा नानि माबा मा होनो नाया एसे खमलांदों आरो खमायलांदों दा बिदिनो जोंनिजोंहाय नाफोरा बांसिन बिसिनानो दायो मोनलाय मोनला आरो दा जोंनियावहाय फख्रियानो दं फख्रि दङ फ्रि फख्रिनिफ्रायनो हमनाय जायो एबा फाननाय जायो हमनानै बिदिनो आरो दा नायाबो दा खमायलांबाय आरो दा एसे एनै ना मोननायखौबो जोङो दायो जेरावबो इदिनो गामिफोराव एबा बाजारफोराव फाननाय नुला आरो सिगांहाय ओरैनो नासाय ना बोथिया बिदिनोफोरखौ फाननाय जायोमोन आरो
औ
दा जोंनि ओनसोलजोंहाय ना मा मा ना मोनो बेखौ बुंनो नागिरदों आरो दा जोंनि ओनसोल ना मोननाय नुनो मोननायानो जाबाय बामि ना बोथि खोथिया नास्राय नाथुर ओमफ्राय नास गोरै ओमफ्रायहाय ब माबा खुसियाफोर मोनो आरो दा खुसिया होनोब्ला खुसियानि बिबां माने बिबाङा एसे खमायलांदों आरो दा नोंथांमोनथिं दा नाया सिगां माने सिगांनि बोसोरनि बायदि दङनाा एसे खमायलांबाय एसे बुंनो हागोन नामा
अथ' सिगांनि आगोलनि आद आरो जुग होनब्ला गोबां फारागथि दङ। जा लोंनायानो जा गाननायानो जा थानो बिदि आबादानो जा बिदि ना हमनायानो जा गासिबो सोलिलांजोबबाय आरो ना आगोलनि जु
औ औ
हाय गोबां रोखोमनि फोरबो जोंबो मिथिस'हायै दोङोममोन बे खुसियाफोर ज नोंथांमोना खुसियाबा फोरबो दङमोन आां रोखोमनि थ' दायो जोंनिथेंजाय दानि ओनसोलावहाय बेफोरखौ माने न मोनबांथारला आरोना खमायबाय माने
औ
आगोलाव
औ
माने मानो हमलांबाय आरोना थह आगोलनि जुगहाय ओरैनो मोनोमोनब्लाथ' गैबांथारा जोंनि ओनसोलथिंबो। अ बिदिनो माइ फोरावबो बोरसि हारि बोनो आरोना जोंनिथिं बिदिनो माइआ जे गुज जौ जायो आरो बेयाव दै सोनायनि टाइम जायो बेयावबो बोरसि दुब्लिफोराव दंगौफोर
औ।
नोंथां मोननिथिंलाय माबोरै? हेलौ।
हेल' औ औ मा बुंनायमोनलाय?
हेल' हेल'। हेल'।
खोनादोंना नोंथां?
औ एसे माने खोनादों खोनाबाबाबबो मोजां मुभि जायाखै आरो। बुंफिननो हागोन नामा मा बुंनायमोन। हेल'। हेलौ।
हेलौ।
हेलौ।
औ नोंथाङा मा बुंनायमोन बुंफिननो हागोन नामा? माने दा दासो बुंनाया माने ओ आंखौ माने बुंनो मानि बुंनो होदोंमोन बेखौ बुंफिननो हागोन नामा? हेलौ। हेलौ।
हेलौ। औ औ।
हेल
दा नोंथाङा दे बुंलां औ औ खोनादों। हेल'
हेल' हेल' हेलौ। हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
लख नार ना
हेल' हेल'
हेल' हेल' हेलौ हेल'